हेलौ
नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
मा खालामदोंमोन नोंथांङा
आङो फुंनि ओंखाम जाखांनानै इदिनो टिभि नायगासिनो नोंमोन नोंथां बाहहेरायाव ओंखारबोल दासो
ए नोंथांङा बिदि ओरैनो दंङोब्ला माने नोंथांना खबरफोरा दासान्दि बोरै सोलिगासिनो
औ फ्रियानो दंङो बिदिनो खबरालाय मोजांङानो सोलिगासिनो दं नोंथां
आंहाबो सोलिगासिनो बर्थमान जानाय लोंनाय थिगानो संसार जानायफोर
ए ओंखाम जाखांबायमोन फुंनि नोंथांङालाय
ओ नोंथां दासो जाहांदों।
अ मोजां दे मा ओंख्रि मोन नोंथां
दिनै जोंना हाथायमोना समबार हाथायमोन दिनै बेदर लाबोदों जोंना अमा बेदर अमा बेदरजों आलु संदोंमोन।
उम उम मोजां जोंनिया फुंङाव जानायानो। दा सानसुनि संगासिनोसो दंमोन नोंथां
ए मा ओंख्रि ओंख्रि नोंसोर नालाय
दायोथ' मा संदोंथाय मिथिला दहाय फुङावहाय आलु बाथोन आं नोंथां
जानांगौ बिदिनो सानफ्रोमबोलाय बहथ' ना बेदर मोनबाय थानाय नंङा होनोमबा।
औ नंगौ
औ बिदिब्ला नोंथां जदि नोंथहा ओरैनो दंब्ला बा दसे सम होनो हागोनब्ला नों नोंथांङा बिुदि सल'फोर रोंङोब्ला आंनो एसे सल'फोर खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां सस्र'खौथ'हाय एफ एनै रोंनाय दं आरो मिथियो।
औ आं माने सल' खोनासंनो बिराद मोजां मोनो दे अब्ला नोंथांङा खोन्थादो एसे
अ सल'आथ' बेफोरबायदिनो गोबां दं ओमफफ्राय आंङो नोंथांनो बै सेसा आरो खासिवनि सल'खौ खोन्थानोसै आरो नोंथां
औ औ
औ बिदिनो मोनसे हाग्राबारियाव बा अरन अरन गेजेरावहाय बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जिब जुनार थायोमोन आरो
औ
औ बिदिनो बैयावहाय खासेव मासे आरो सेसा मासे गबो दंमोन जाहैदों बिदिनो मा होनो साननि समावहाय आदार नागिरलायनानै बि बिदिनो खासेव आरो सेसाया बिदिनो लोगो मोनलाबायनो आरो लाम लामाफोरावहाय
औ
औ दाना लामा मोननानैहाय बै खासेवा जि लासै लासै थाबायदों खाआथ' स्पिड थाबायनो हाया नंङा होमबा नोंथां। खासेवा बिदिनो लासै लासै थाबायदोंमोन ओमफ्राय सेसेया बिदिनो थांखांनानै आदार बुथुमनानै फैफिनलायबायनो न'आव दोननानै
ओ
ए ओमफ्राय होनोमबाबो माने खासेव बा लामायावनो ससे बारलांनायल' लोगो मोनहैदोंनो आरो
ओ
उमफाय दाना इदिनो थांनानै नुनानै सेसाया खासेवखौ नोगोर माने जि मिनिबाय जाहैदों।
उम
उम मासे लासै थाबायो नोंलाय होननानै
उम
बिदिनो मियो आरो मिनानै दाना बिदिनो मिनिजानानै खासेवाबो लाजिबाय लाजिनानै दाना बिसोर सानैनि गेजेरावहाय बिदिनो मा होनो बिदिनो दावरावबो जाथाराखै आरो चेलेन्ज लालायबाय आरो माने बादायलायनो दे ओमबा नों आखौ मिन्थिदोंना जों सानैजों बिदिनो होनबालाय बादायलायनोसै सोर बै खुन्थासिम फार्स्ट मोनहैयो बेनो देरहागोन होननानै बैदि माबा फिनिसिं लाइन दोनबाय आरो बिसोरो
औ औ
औ दाना बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जिब जुनाराबो ज' जाफैबायनो बिसिनि रेसखौ नायनो माने बिसिनि बादायलायनायखौ आरो उम खारनाय बादाय नांसिगोन इसोर सानैजों खासेवाबो दुगा बेलाय मा हागोनखाय आंजोंलाय बे फिसासानो खारनो हाया बियो होननानै उम दाना बिदिनो सेलेन्स लालायबाय सानैजों रेडि जाबाय रेदि जानानै दाना खासिवआथ' नोगोर स्पिड खारनो हायो नङा ओमबा नोंथां औ दाना बादायलायनाया जागायबाय आरो नोगोद खारलांबाय खारलांबाय आरो माबाया
सेसाया खारै खारै खारै खारनानै दाना बे से खासेवयालाय आंखौलाय मा फेजेननो हानो बे दाबो मोनफैया होननानै लामा गेजेराव थाथहैबाय जाहैबाय है बे आंजों हाखाया बे आं बिसिम थांबाबो दाबो मोनफैनाय नङा बे दसे उन्दुना थांथ'नोसै आं होननानै उन्दुना थाबायदोंसो जाहैबाय नों दंफां साया सिङावहाय आरो दाना बिदिनो खासेवआ लासै लासै लासै दावबायबोगासिनो दं आरो जोबथानायसिम मोनहैनो थाखाय बादायनांदों नालाय इसोरो दाना बिदिनो लासै लासै लासै था फैयै फैयै फैयै फैनानै खासेवा खा मा होनो माबानि सेसानि खाथिसिम मोनफैबाय जाहैदों
औ
सेसानि खाथिसिम मोनफैबाय नालाय
उम
औ दाना बेयो सिरि सिरि माने बेखौ खोना होआलां होननानै थांबाय जाहैदों
उम
थांबाय थांबाय थांबाय थांबाय थांबाय इदिनो आवगायलांबाय बारलांबाय आरो माबाया सेसाया खासेवखौ माबाया खासेवा सेसा खौ बारलांबाय उम बारलांखांनायनि उनावहाय दाना उनावहाय सेसाया माने सिरि मोनबाय सिरि मोननानै एकदम बारे नायहरलायबाय आरो आयु माथो दाबो रोमै रोमै दाबो नुहरा खासेवखौ माला मोनफैगोन बेलाय होननानै उन्दुना सिखार लायना नाहरबायनो नङाबा ओरै मा होनो खासेवआ बारलांबायानो उम दाना बिदिनो रोमै रोमै दाबो मोनफैया मा थो बिलाय होननानै नाहरलायबायनो उथिंजाय आरो दाना इदिनो थाङै थाङै आं लासै लासै थांनानैबाबो देरहाग्रोनानै थाहैनोसै जोब थानाय फिनिस लाइनसिम होननानै
उम
थांबाय आरो खासेव माबाया सेसायाबो
ओ
दाना थांबा नुहैबाय खाजेवआसो माने फिनिस लाइनसिम मालाबानो देरहाहैना दं नै आरो औ देरहा थाहैबाय माने खासेवआ बे सल'आहाय जों बिसिमल'मोन आरो सल'आथ' दंबावोमोन गोलावानो माने बै गुबुन गुबुन माने सल'आ बेलेग बेलेग पेरेग्राफ बा बेलेग बेलेग आयदा बेफोरबायदिमोन आरो माने पार्ट ववान पार्ट टुमोन आं दा नोंथांनो नैबे पार्ट वान सल'खौ खोन्थाबाय आरो पार्ट टु खौ आं ससे खोन्थानोसै नोंथां बै पार्ट टुवहाय बिदिनो दाना दा मा होनो खाासुआथ' देरहाबाय नै थिगावहाय औ फार्स्टवहाय उम आर बि दाना बिदिनो मा होनो चेलेन्ज लाफिनबावदोंमोन आरो नैथि खेबावहाय नैथि खेबाव सेलेन्स लानायाव माने सेसाया रिक्स लायाखै दायरेक देरहा हैखाबाय उम ओमबाना बिदिनो थामथि खेबावहाय आरो बिसोरो मा होनो बादायलायनाय सेलेन्ज लाबावबाय बै थामथि खेबावहाय माने एबारना रुला माने खान्थिया माने बैनि बायदिसो सलिबाय आरो खासेवनि बायदि खासेवआबो नों देरहाबाय आं देरहाबाय एबार आंनि रुल बायदि बा आंनि खान्थि बायदि सोलिगोन बादायलायनाया होननानै बियो दाना बादायलायबाय बादायलायफिननानै गेलेगोन था थामथियावहाय बादायलायनाय रुलानो जाहैबाय माबानो आरो खासेवआथ' दैयाव सानस्रिनो हायोना बियो माने बै दैजों थांग्रा लामाखौ सुइस खालामबाय जाहैदों माने सायख'बाय आरो गावाथ' दैजोंहाय एकदम स्पिपिड माबा थांनो हायोना दै बारस'लांनो हायो खासेवआथ' माबा सेसायाथ' दैयावहाय सानस्रिनो हाया गब'गोनसो थामथिखेबावहाय माने माबाया देरहाबावबाय आरो खासेवआ
बिदिनो जोङो बे सल'नि गेजेरजों बेफोरखौनो मिथियो आरो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन आयदायाव बा गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन बेफोरबायदिनो रोंगौथि थायो आरो जिब जुनारनावबो जों माने गासिबो एखे जाया होननानै बे सल'आव मोनथियो आरो जों ओंखायनो रावखौ बेफोरबायदि उन्दै गिदिर साननाङा होननानै जों मिथिया नोंथाङा सल'खौ खोनासंनानै बोरै मोनदोंबा मा मा गियान आयदा मोनदों आरो खोनासंनानै मा रोंगौथि मोनदों बोरै मोनदों नों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां नोंथांनि नैबे सल'नि सल'खौ खोनासंनानै जोबोर मोजां मोनदों नोंथां नोंथाङा जे फोरमायना होबाय बे सल' सल'खौहाय जों बे सल'नि गेजेरनिफ्राय बेखौनो मोनथिनो मोनो जे जेरै माबाया खा सेसाया खासेवखौहाय गाव बिराद माने देगारनाय मोनदोंमोन बियो जे बे खासेवआलाय मा हागोन आजोंहाय खारनाय बादिलायनायावलाय बेलाय मोस्रोम बायदिसो मान बायो होननानै बिदि गावखौ देरगानाय सानदोंमोन आरो बियो जे दंफां साया उन बिलायलायबाय बेयो दसे सेसा माबा खासेवखौहाय नायनानै बे खारनो हाया होननानै बायदिया गावनि बांद्राय देरगानायावनो गावखौ बांद्राय गियानि साननानै बेयो बिदिनो उन्दुयै उन्दुयैनो गाव थालांबाय बारग'लांनायखौ बेयो थाल मोनलिया आरो इदिनो जायो जोङो ओमफ्राय गावखौ देरगानाय लाङाब्ला जों बिदिनो गुबुनजोंहाय गाख्लाय जानायखौ जों बिदिनो नुनो मोनो आरो फिन खनसेयाव नों नोंथाङा जे बुंबाय आरो दे बादायलाबायबनोसै होननानै बादायलायनायाव बियो देरहा बाय एबारावहाय बिदि गोरोन्थिखौ आं मावला होननानै बियो बादायलायफिनबाय बे देरहाबाय देरहानानै आरो बिनि उनावहाय जे ओ खासेवा होनफिनबाय एबार आंनि नेम खान्थिजोंसो सलिसिगोन नों जे नोंनि नेमखान्थिजों सलिला होनानै खासेवाबो बुद्धि बाहायबाय आरो। जे बेल' बुद्धि बाहायनो हायो नामा होननानै बे बुद्धि बाहायनाय नुनायाव जों नुनो मोनदों जों गोबाङानो गावबा गाव गावबा गाव रोंगौथि थायो गावनि रोंगौथिखो जों बाहायोब्ला जों बेफोरबायदियाव दावगानो हायो आरो जे जोंनि रोंगौ थिखौ मोननानै जों मालाय बांद्राय गावखौ गोरों सानोब्ला जों गोलैनो गोनां जायो जेरै सेसाया थासेवखौहाय नोगोद बिदिनो गावखो सेसाखौ लाना माबा खासेवखौ लानानै देरगादोंमोन आरोखि जा गा जे गावनि खारनो हानायखौ बा बिदिनो बारनो हानायखौ गावजोंहाय बादायलायनायाव हाया होननानै बेखौ एरगादोंमोन जों बेखौ नुनो मोननो हायो। जे जोङो गाव गावनि गियानफोरखौ गावनि गावखो रोंगौथिखो लानानै जोङो देरगानाङा बिदि बांद्राय जों देखाया लाबा अब्लासो जों जौगागोन नोंथांनि नैबे सल'निफ्राय बेफोर खो जों मोनथिनो मोनदों आरो जे बे थामथि खेबावहा
खासेवनि नेमखान्थिजों स'लिबाय जे दैमा थानायजोंहायसो लांबाय आरो बे लामाखौ दोनबाय बियो नैबेयावहाय बुद्धि बाहायनानै देरहानायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि जे
औ
बुद्धि बाहायबाय बयनाबोथ' गावबा गाव गावबा गावनि रोंगौथि थायो नङा होनब्ला?
औ नोंगौ।
औ बेयावहाय गावहा बेयो खासेवा बुद्दि बाहायनानै बे दैमा गोनांखौ लानानै बे बेयाव देरहाबाय आरोखि बुद्धि बाहायनानैनो बेफोर रोंगौथि मोननो हायो जों गाव बे सल'नि गेजेराव जों बेखौनो मिनथिनो मोननो हायो जे बयहाबो गावबा गाव गावबा गाव रोंगौथि थायो आरो जे गावनि रोंगौथि थानायखौहाय जोङो गुबुननो देखायनानै बिदिनो गोग्गाया गोग्गा नाङा होननानै बा जों बांद्राय बिदि देखायनाङा
गियानखौ लानानै जों बिदि गोग्गा नाङा होननानै जों बे सल' नोंथांनि नैबे सल'निफ्राय आं बेफोरखौ मोनथिनो मोनदों आरो जोबोरैनो नोंथां नोंथांनि नैबे सल'खौ खोनासंनानै मोजां मोनदों नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा?
औ जाबायमोन नोंथां नोंथाङा खोनासंनानै मोजां मोनदों होननायखौ आंबो मो जां मोनबाय आरो नोंथाङा बेफोरबायदि आंनि सल'निफ्राय जोबोद रोंगौथि एबा गियान बुथुमना लानो हाबाय नङा होमबा नोंथां औ।
नोंथाङा बिदिनो इयुनावबो गुबुननोबो सल'फोर खोन्थानो हालांबाय थाथों नोंथांनाव बेखौनो आसा थाबाय आरो जे नोंथाङा बेफोर सल'खौहाय इयुननि सुबुंफोरनोबो खुगाजों खुगा खोन्थालांबाय थानो हायो होननानै दे अब्लाना नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।